हेलौ
खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो नै दङ ओरैनो।
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
ओं जाखांबाय।
मा ओंख जाखो नोंथां?
अ जोंना आलु बाजिसो नोंथाङा।
अ बेदरफोर गैया नामा?
गैया दाहाय सफैगोन।
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो नोंसोरनिथिंलाय?
जोंहा सिगां जाहाथ' एस एसेल' ननायलाय गायखांबाय सिगाङावनो मानसिफोरा गायगासिनो दा।
अ
नोंसालाय नोंथां?
जोंहाबो बिदिनो अखा बारा गैयाना बिनिखायनो माने बांद्राय गायनाय जायाखै आरो माने। बांसिनानो दंबावो आरो।
अ जोंहा सिगां अखा जानायावनो गायगेरा लानाय जाबाय नोंथां।
अ मोजाङानो जाबाय दे नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथां खबरा
खबराथ' खबराथ' बेनो नोंथाङा दायो फैयो नामा नोंथां?
ओं फ्रियाव दङ।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन ना? अ बिदिब्ला नोंथाङा? गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो दानि सोलोंथाइ राहानि सायाव माबायदि सोलायनाय सोलायनाय फैदों फंनैसो बुंनो हागोन नामा होनदा?
अ अ हागोन नोंथां।
अ बिदिबा बुंलांलाय नोंथां।
अ गोदोनि सोलोंथाइ राहाखौथ' मा बुंनो नोंथां गोदो दानि बायदि थ' एभेलेबेल बिदि फरायसालि गैयामोन।। आरो गोरों गोरा सुबुंफोर गैयामोन।
औ औ
गोदो माने फरायसालियाव थांनांगौबा जोबोद गोजान गोजान जायगायावसो थांनानै फरायनांगौ जायोमोन। आरो बिनि बेलायावबो माने हान्थाामेलानि राहाया जोबोद खममोन नोंथां गोदो।
औ नंगौ नंगौ
आथिंजोंनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोन बेबायदियावनो बांसिन मान सियानो मा होनो जोङो सोलोंथाइखौ लाफुंजोबनो हायामोन आरो। आरो गोदोनि बिमा बिफाफोराथ' गोरों रावबोआनो गैखायामोन होनजायो।
औ नंगौ नंगौ।
फरायनायनि बेलायाव जोबोद हेंथा फैयोमोन आरो माने बिसोरो गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनो नागारै बांसिनानो मा खालामो दाहोना रुवाथि दोननाबो जानायखौ नुनो मोनोमोन।
औ नंगौ नंगौ।
दानि जुगावथ' गासिबो बिमा बिफाफ्रानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नोंथां। बेनिखायनो गावनि फिसाफोरखौ गोरों गोरा जाजानो लुबैनानै बयबो माने फरायसालियाव थांहोनायखौ नुयो आरो दा। लामा सामा हान्थाामेलानि बिथिङावबो जोबोद जौगाबायना। बिनिखायनो बयबो माने गावनि फिसाफोरखौ बांसिन मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय मोजां मोजां प्राइभेट स्कुलफ्राव सोनायखौ नुनो मोनदों। आरो बिनि बेलायावबो गोबां प्रब्लेम फैदों नोंथां।
औ
मानो होनोबा जोंहा मोजां सोलोंथाइ होनो लुगैना नैनो प्राइभेट फरायसालियाव सोयो नाथाय ओरै गुबुन फारसे नायो
औ औ नंगौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों।
औ औ
आरो गोदोनि दिनावथ' मा बुंनो बर' रावखौथ' गिबि सोलोंनायाव जों मोनाखैनो जाहैबाय बांला असमिया रावखौसो जोङो सोलोंनांगौ जायोमोन।
औ औ नंगौ नंगौ।
उम
औ
नाथाय दानि जुगाव जोङो गावनि आंगो बिमानि रावजोंनो फरायनो मोनो।
औ नंगौ
बिदिब्ला नोंथाङा आं फंनैसो बुंनोसै नामा?
दे बुंनो हागोन दे।
औ औ जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो माने गोदोनि सोलोंथाइ राहा आरो दानि सोलोंथाइ राहायावहाय जों माने गोबां सोलोंनायखौ मा सोलोंथाय सोलायनायखौ नुबोदों आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय मा होनो सोलोंथाइआ बांसिन गोग्लैसोनायमोन आरो ओमफ्राय मा होनो दानि जुगावहाय जोंहा माने गोबां जौगानायखौ नुबोबाय आरो जोङो गोदोनि समावहाय माबोरैनि थाखाय गोगलैसोदों होनबा जोंहा मा गोदोनि समावहाय मा बिमा बिफाया बांसिन फरायसाफोरखौ माने फरायसालियाव थिनहरामोन आरो।
ओं ओं
औ आरो मा फरायसा फरायसाफ्राबो माने
सोलोंनो गोसो जानायखौ नुनो मोना ना नोंथां
औ औ फरायसाफोराबो माने सोलोंनो गोसो होनायखौ नुवा नुनो मोनामोन ओमफ्राय माने
नायाव माने बिसोर गोसो होयोमोन आरो।
औ औ औ
अबेबा दुब्लि बारियाव थांनाय दैयाव दुगैनाय बेफोरखौ बांसिन गोसो होयोमोन गेलेनायफोरखौ ना
औ औ औ माने गोदोनि समावहाय जोंहा मा बांसिन बिमा बिफाया गथ'फोरखौ माने फरायसालियाव थिनहरामोन आरो। माने बिसोरो मा बांसिन खामानि दामानियावहाय थिसनना दोनोमोन आरो।
ओं ओं
बेबायदिनो हौवाफोरखौहाय सोरखौबा मा होनो लावखार दोनहरबाय सोरखौबा हिनजावसाफोरखौ मा रुवाथि दोननानै जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनदोंमोन आरो। आरो मा गोदोनि समावहाय फरायसालिया माने खाथि खाला गैयामोन आरो जायनि जाहोनावहाय माने बिसोरो मा सोलोंथाइ लानो माने गोबां गोजान गोजान थांनांगौ जायोमोन आरो आरो जोंहा मा फरायसालिफ्राबो गोदोनि समावहाय माने नांगौ बायदि गैयामोन आरो। बिसोर खोनानो मोनदों। जोंथ' माने गोदोनि मा फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानो थाखाय न'निफ्राय माने फरायसालिसिम थांलाय फैलायावनो सान हाबो होननायबो जों खोनानो मोनदों।
ओं ओं
औ आरो जोंहा गोदोनि समावहाय थोजासे बिबांनि बिजाबबो गैयामोन। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा थोजासे बिबांनि बिजाब लिरग्रा बेफोरबायदिबो गैयामोन। आरो गोदोनि समावहाय मा फोरोंगिरिफ्रा जोंहा बांसिनानो माने गोजौ सोलोंथाइ लानाय नोङामोन। दंमोनब्लाबो बिसोरो बांसिन मा क्लास एबा क्लास नाइन एबा टेन पास जानायफ्रानो मा फोरोंगिरि महरै जोंहा मा साख्रि मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय औ दा
थ' नोंथां दानि जुगाव नायोब्ला जों एम ए बि ए फरायबाबो साख्रिखौनो मोननाय नङाना? फोरोंगिरि साख्रि थिसनथाइ मोननायखौ नुनो मोना मानो होनोबा जोंहा ओरै डि एल एड बि एड थानांगौ जाहैबाय।
औ औ
बेफोर गैयाबानो आजिखालि मा बेखौ लाखांनायनि उनावबो माने आरो नोङो फोरोंगिरि थिसनथाइनि थाखाय गुबुन मोनसे आलादा आनजादखौ होनो गोनां जायो।
औ औ आरो जोंहा मा दायो माने जों गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय आरोना गोदोनिफ्राय। माने दाथ' जोंहा मा दा औ दा दाथ' माने जोंहा मा मुगाया जौगानायजों लोगोसे मा सुबुं माहारिनि साननाय हनाय बायदि माबाफ्राबो मा होनो थासारिफ्राबो सोलायनो हमदों आरो जोंहा आथिखाल बेयाव माने नुनो मोनबाय सोलोंथाइनि बेलायाव जौगासारनाया बेनो होनो बेखौनो होननाय जोंहा मा आ आथिखाल मुगायाव माने जोंहा गंफ्रोमबो गामि एरियायावनो मा गंफा गंफायै जों मा फरायसालि थानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। जायनि जाहोनावहाय गामि एरियानि फरायसाफोरा मा गोरलै फरायसालियाव थांनानै माने सोलोंथाइ लाहैनो हायो आरो। आरो जों बुंनो हाबावोदि आथिखाल मुगानि मा फरायसाफोरा जोंहा मा इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगो बै इन्टारने-इन्टारनेटाव नायनानैनो बिसोरो माने मा माखासे सोलोंथाइखौहाय लानानै माने एडभान्स एबा माने गोख्रै जानो हानाय जों नुनो मोनदों आरो औ औ आरो जोंहा मा जों आथिखाल मुगायाव जोंहा मोनसे साबजेक्टआवहाय माने साफा फोरोंगिरि थानायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो
औं
औ आरो आथिखाल मुगानि फोरोंगिरिजों गोदोनि फोरोंगिरिजों जोंहा माने गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखाल मुगानि फोरोंगिरि जाबाय माने गोबां गोजौ सोलोंथाइ लानाय आरो बिसोरहा माखासे माने गोबां गोथौ मेलेम आरो गियानजों आथिखाल मुगानि मा होनो फरायसाफोरखौ बुजायनाय एबा फोरोंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो बिजाबफोराबो मा आथिखाल आथिखाल मुगानि बिजाबफ्रा माने गोबां गोथौ गोथौ माखासे बुहुमनि खोथाफोरखौ लिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने जायफोर बिजाबखौ फरायोब्ला फिसाफोरा माने गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो एबा बुजिनोबा मा गावखौ माने जौगानाय थाखोआव लांनो हायो बैफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो आ
आदसा नोंथां आं मोनसे कुइसन सानो नोंथांनाव
नोंथाङा जे दे सरखारि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि जोबोद आंखाल जोङो बबेबा गंफा फरायसालियाव थामजि जन फरायसाफोरखौ सासे फोरोंगिरियानो फोरोंबाय थानायखौ नु बिनि जाउनाव जों सरकारि फरायसालियाव सोलों फोथायनायखौ गोबां खम बिबां नुनोदों नोंथाङा बिनिारसे मा बुंङो
औ जोंहा मा होनो सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा मा सरकारि फरायसालियावहाय जों गोबां मा होनो खम बिबांनि फरायसा हाबनायखौ नुनो मोननायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मा आथिखाल मुगायावहाय जुगानालु मुगायावहाय जोंहा मा सुबुं माहारिफ्रा एबा बिमा बिफाया माने फरायसाफोरखौहाय बांसिनै रोंजानो लुबैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला जोंहा बेनो जाहैबाय माने जुदि नों प्राइभेट फरायसालियाव हाबोबा बैहाय मा क्लासफोरा माने जोंहा मा टिउसन बायदि जायो मानो होनोब्ला बैफोरावहाय माने जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल जाया आरो
माने मोनसे साबजेक्ट आयदानि बेलायाव सासे फोरोंगिरि थानाय जायो।
औ आरो जोंहा मा टाइमफोराबो बेखार जाया आरो। नों जुदि माखासे सरखारि फरायसालियाव फरायोब्ला जोंहा मा जुदि थामजिसनखौ फरायसायावहाय सासेल' फोरोंगिरि आरो बेयावहाय मा होनो गुबुन गुबुन क्लासनि मा होनो फरायसाफोरबो थागोन।
बेयाव सासे फोरोंगिरिया माने बिसोरखौ सोलोंथाइ होनायाव एसे खम बिबांनि गोलैहैयो आरो। होना
औ खम बिबांनि गोलैयो आरो ओजोंहाय मा? बबेबा मोनसे क्लासखौहाय क्लास खालामबाय थायोबा बै माखासे क्लासफोरा माने फरायसाफोरा माने बेखार ओरैनो थानांगौ जायो आरो माने टाइम बेखार जायो आरो बैफोरनि थाखाय माने आथिखाल मुगानि मा बिमा बिफा माने साननो हरनो गोरों जाबाय नालाय बिनि थाखायनो माने जोंहा मा माखासे प्राइभेट फरायसालियाव फोरोंनानै माने फरायसाफोरखौहाय माने गोरों खालामनो सानो आरो बिसोरो।
ओं ओं ओं
दे होमबा ना नोंथां जोङो बेफोरनि फारसे उनाव गुवारै सावरायफिननाय जाथोंसै।
र' नोंथां एसे दंबावो जोंहा समाहाय। औ
नोंथाङा माबाफोर फंनैसो एसे बुंनो हागोन नामा? माबायदि फरायोबा जेनेबा दावगानो हागोन।
सोलोंनानै बेलायाथ' मा बुंनो ओ होनानै थां सासे फरायसाया गाव गो ओं ओं।
जोंहा बिदिबा समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां ओं जागोन दे नोंथां।
ओइ गेदेर डाइरेक्ट फास मिनिट फास मिनिट बुंखा।
पास मिनिट पास मिनिट ओमफ्राय आं